औ दे गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो।
ओ दा जोङो बे ओ-दाथ' आबाद मावनाय बोथोर ना दा। दा जोङो दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोर बिनि आबादखौनो रायलायनोसै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां रायज्लाय जायोणजेबो नङा।
नोंथाङा ओमबा मोनसेखौ फोरमायना होग्रो दो दे।
औ-औ जागोन दे ओ आङो ओरैनो मेसें बोथोरनिखौ खोन्थानोसै नोंथां नोंथाङा खोनासंनानै लाबानो जाबाय जेनेबा मेसें बोथोराव। मा-मा आबाद मावनाय जायो बा मावो ओ-गिबियावनो जोङो मेसें बो बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो मेसें बोथोराव गोबां मैगं थाइगं आबादनि। आबाद मावोआरोना जायगानि मा होननाय जायो गोथाव जायो आरो मैगंफोरा। ओ मानो होनानै बुङोब्ला मेसें बोथोराव मोनग्रा मैगं थाइगंआ। ओ बांसिनानो गोथाव होननानै आङो सानो आरो। ओ दैलांआव जेनेबा माखासे दङ दैज्लांआवबो मोननै मोनथाम जेरै आं गोथाव मोनग्रा आरो मेसेंनिया बांसिन आरोना नोङो मेसेनाव ओ-कभि मोनजायो। ओ- कभियाबबो मोनथाम मोनब्रै साइसनि दं आरो जेरै ब्रकलिफोर थाबाय ओ कफ- बान्दा कभि, फुलकभि अल कभि बेफोरबायदि कभि आरोना जायखिजया आं बे कभिनि जातखौनो मोजां मोनो आरोना जायखिया। जायखिजाया बान्दा कभियानो जा ब्रक'लियानो जा जानो गोथाव जायो आरोना। खिन्थु जोङो बांसिनानो नुनो मोनो आरोना दा मा होनो बे आबादखौ जोङो गोबां बिबांनि मावो आरो जोंनि ओरैजाय आरो फाननानैबो जायो बिदिनो मावनानै जोंनि ओरै लकेल होननाय जायो जेरै जोङो। मा होनो बेयाव जेबो हासार होआला जेबो मा होनो मुलि होआलाबानो जोङो बेखौ आबादखौ मावनाय जायो आरोना बिदिनो थाबावबाय जेरै मथरफोर थाबाय। आलु थाबाय। आरो लाफा थाबाय लाइ थाबाय मुला थाबाय बिदिनो गोबां दं आरोोना बे माने मैगं जाग्राखौ आं खोन्थानो सानदों जेनेबा बारियाव मोनग्रा मैगं जों मेसेङाव बिदिनो। मेरला आबाद दङ दंनाया जेरै जोङो गिदिर गिदिर आबाद होननानै बुङोब्ला जों बेसर आबाद दङ गुजि आबाद दङ। आरो देमसि आबाद दङ। आरो दंबावो सिबिं आबाद दङ बिदिनो दं आरोना बेखौ मा होनो जायगा लानानैसो बेखौ मावनाय जायो आरोना बिसोरखौ माने जोङो बेहा जाहैबाय मा होनो एसे खस्थ' खस्थ' माने जेनेबा बांद्राय आदर खालाम नाङा आरोना जेनेबा जों खुबैनानै दोनबाय। खैनायनि खैनानै जोङो मा खालामनांगौ
औ
खुबैनानै दोननानै जोङो बेयाव माखासे खननैसो मुलि सारबानो मा जायो बे मोजां जायो आरोना एम्फौ सायै मुलि सारबानो। जेबो अरजाला आरो जाखाबाय आरो बिदि बेबायदि ओमफ्राय आङो मेसें बोथोरनि मैगंफोरखौनो खोन्थानोसै जेनेबा जोङो आलु गायनोबा जोङो माबायदि खालामनांगौ ओ जेनेबा आं आलुखौनो खोनथाग्रोसै आलु गायनो थाखाय जों मा खालामनांगौ गिबियावनो जों हालौवना लाबाय आरोना नोंथा हालौवनानै लानायनि उनाव जोङो मा मा हालौ मोजां हालौवनानै लानानै हाग्रा गारनानै हाफोरखौ एसे फोराननानै जों मा खालामनांगौ आलु जोलै बे आलु जोलैया जाहैबाय जोङो हाथाइनिफ्राय बायनांगोन आरोना बे जों ओरैनो दोनलाबायनाय बेबायदिया जाया मानो होननानै बुङोब्ला बे आलुआ जोंनिया मानि गुरै जानानै बोरैबा जालाङो आरो ना गिफे लिहे लुहा जालाङो आरो जों दोननाय आलुआ माने जोंनिया मोजां जाया। बेनि थाखायनो जों आलु जोलैखौ मा खालामनांगौ बाजाराव थांनानै मोजां जोलैखौ लाबोनांगौ आरोना दाम गोसानिखौ नोङो बुरजानि नों बुरजा नि आबाद मावनो नागिरदोंबा नोङो फाननाय एबा बेफार फालांगिनि थाखाय फाननो नागिरदोंबा जोङो आलुखौ मोजांखौ जोलैखौ बायनानै लाबोनांगोना एसे दाम गोसाखौ जेरै जोङो बबेबा अबेबा दङ आरो ना जाय मा खालामो बै गाजाया एसेल' हरो आरोोना बे गाजाया एसे हरनाया मा जायो आलुफ्रा बांद्राय थाङा आरोना बेदरा हारसिङाव एसेल' थाङो जेनेबा दरनै दरथाम अबेबा देरै बिदि जायो बेबायदिखौ मा खालामनांगौ बेनिखायनो मोजां जोलैखौ दाम एसे होनानैबाबो बायनानै गायनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि फिथाइफ्रा नों जे आबाद मावगोन बै फिथाइया मोजां जानायनि थाखाय जाहाथे नोंनिया मा होनो लस जाया बैफोरखौ नायनानै जोङो मा खालामनांगौ मोजां जोलैखौ बासिनानै लाबोनानै गायफैनांगौ आरो ना जोङो जेनेबा आलुखौ जोङो गायोबा मा खालामनांगौ बै नांगोल दङ जोंना मोसौजों हालौवग्रा नांगोल बै नांगोलखौ मा खालामनांगौ सिरा सिरा बहोनांगौ आरो ना गोलाव गोलावनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो आलखौ आलु गिदिरखौ जोङो हाखावनानै गायनांगौ जेरै जोङो बे गाजा गाजा ओंखारनायखौ जोङो हाख हाखावनानै गायो आरोना जेरै मोनसे मोनसे बबेबा मोननै बबेबा मोनथाम बिदिनो जायो आरो ना आलु लायै आलु जायो बियो दा बिदिनो गायनानै जोङो मा खालामनांगौ जोङो आरामनो गायनानै फबबाय आरोना हमनायनि उनाव जों बेखौ मा खालामनांगौ नेथ'नांसिगोन जेनेबा जोङो ओ रज'नायखौ बेयावबो मा खालामनांगौ रज' रज'बाय रज'नायनि उनाव बेयावबो मा खालामनांगौ आलुआ आरो रज'खांनायनि उनाव आरो आलि बायदि खोनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोब्ला आलि बायदि खोबा बै बेदर थांना जे बेदर थांनो बैयो मोजां जायो आरोना। बेदरा हा गुरैसो जायोबा मा जायो मोजां जायो आरो बेदर थाङो बुरजा बेदर थाङो एबा बिफाङाबो जानला मोनला माबा जाया आरो ना। देमलाबायनानै बाया बेफोरबायदि जायो बिनि उनाव जोङो आलि खोखांनायनि उनाव दानिया मेसें बोथोर ना खुवा खुवाथ' जाखायो मेसेङाव एसे खुवा बारा जायोबा मा खालामनांगौ नोंथां माने जोङो बैयो आलु फिफाङा जाहाथे थैया बिनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ फुवानि मुलि बायनानै सारथारनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोब्ला नोङो फुवानि मुलि सा साराबा जोङो मा मा खालामनो हानाय नङा जोङो आलुखौनो मोननाय नङा आरोना माने थैजोबगोन बे खुवाजों। बेनिखायनो जोङो बे खुवानि मुलिखौ जों सारनाया गाहाम आरोना। नोङो सारनानै लायोबा नोङो जेखिनि मोननांगौ बेखिनिखौ मोनगोन आरोना। खिन्थु जोङो जों खुवा मोनोबा आरो खुवाखौ जोङो खुवानि थाखाय जों जेबो राहा लामा लायाबा बियो लासैनो आलु फिफाङा थैगोन आरो बेहा बेदरबो थांनाय नङा आरोना जे बेदर थांनांगौ सम जाहोबायमोन बे समाव बियो मा खालामनो हाया बेदर हरनो हानाय नंला एबा थैजोबलांबाय आरोना बेबायदिनो जों आलुखौ जोङो मा खालामनांगौ आदार लानांगौ आरो आलुनि सायाव आरो बेबायदिनो जेनेबा बेदर मोनबा बेदरखौ बुरनानै जों हाथायफोराव फाननो हायो आरो ना नोंथां बेफोर बेफोरनो जाबाय मोनसे मा होनो आबाद मावनायनि आदब दानिया नोंथाङा आंनोबो फंनैसो बे आबादनि दैज्लांनि आबादनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां दा नोंथांआनो गोजां बोथोरनि आबादखौ मोजाङैनो बुजायलांबायो दा नोंथांनो माखासे दैज्लां बोथोरनि मैखोम आबादफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै दा जोंहा दैज्लां बोथोराव बांसिनै रां खामायनो हाग्रा माखासे आबादफोर दङ जायखौ जोङो सनानि आबादफोर बुंनो हायो जोंहा गिबियावनो दङ माइ आबाद माइ आबादखौ दङ नोंथां नोंथाङा मिथिखागौ जेनेबा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादनिख्रुइ साग्लोबसिननाय आबाद जोङो नुनो थाङा होनना बुंनो थाङो मानो बुङोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो बोसोराव बोसोरफ्रामबो बोसोरावनो जोंहा मा जेनेबा सानसेबो बाद जाया जे जोङो बोसोर सानफ्रोमबो बेखौ जोङो जाखायोखा दा बेनिखायनो मा खालामो जेन'बा जोङो बोसोरसेयाव बोसोरसेयाव मोनसे बोसोरनैखौ गायथननानै दोनो आरो
औ
गायथननानै दोनो आरो मा खालामो जेनेबा जोङो जानो खिनिखौ लाखिनानै आद्रा थानायखौ जोङो फाननाय बिदि जोङो नुनो मोनो आरो दा माइ आबादखौ माबोरै मावोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय मा नांगौ माइ जोलै नांगौ जायखौ जोङो माइ जोलैखौ जोङो मा होनो बर' माइजलि दा बेखौ जोङो मा मारै मोनो होनना बुङोबा जोङो जेनेबा नै थांनाय बोसोराव गायनाय माइखौ जोङो। जोलैनि थाखाय आलदा जोंहा बासिना दोनखायो बेयाव जेबो गुबुन रोखोमनि माइखौ जोङो होदेरा। खालिबो मोनसे रनजित बा रनजित बिदिनो जों साबा जों सा मायब्रा बा मायब्रा बिदिनोखौ जों आलदा थख'। खौ बासिनानै दोनखायो आरो दा जों बे बासिनानै दोनखानाय माइखौनो मा खालामो जोङो बि। बिदिहाय मा खालामो जोङो बस्थायाव सोमनानै। बस्थायाव सोमनानै ओ। बिदिनो जोङो दिबा बा बबेबा मोनसे हाखर ओ दा मा होनो जेन'बा ला लङा मा जेनेबा बबेबा। दंग'फ्राव जोङो बेखौ ओ बस्थायाव गारसोम गारसोमनानै दोनो आरो। दा ओ जेब्ला बियो बस्थायाव सोमनाय माइज्लिया। गाजा ओंखार ओंखारो अब्ला जों बेखौ बोखांनानै जोङो दुब्लियाव फोमोननानै लानो हायाव मा खालामो जों बेखौ फोनानै होयो जेनेबा जोङो बेसरफोर फोनाय बायदि जोङो फैयो आरो जेन'बा। खेरखाफ्राव लानानै बा अबेबा मोनसे गामलाफ्राव लानानै जोङो सारनानै फोना होयो जेब्ला।
फोनानै जोङो बेयाव माखासे दैफोरनि बिबांफोरखौ जोङो नायनांगौ नायनानै मा जायो। जेब्ला जोङो नांगौ समाव दैखौ होदो नाङाबा दैखौ आलिनिफ्राय बलायना होदो बिदि खालामनांगौ आरो। दा जेब्ला बिदिनो खोथियाखौ जोङो फोनानै उम गोबाव जायोबा खोथिया फुजानाय जायो अब्ला जोङो मा खालामो जोंहा ओ गायनो थाखाय बेखौ जोंहा जोंनि ओ दुब्लिखौ हालेवना लाखायो आरो। गोदोनि दिनाव जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मानसिफोरा मोसौ बाहायनायखौ खमायबाय बा मोसौ बाहायनायनि मा खमायबाय बाहायो साफा सानै थेवब्लाबो आथिखालाव ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो आरो। दा बिदिनो उम हा मोनबा जोंहा खोथियाखौ फुनानै लाखाबाय खोथियाखौ फुना लानानै सानसेसो हर दोननानै जोङो बेखौ अखानायै गायबाय आरो। गाइयो जेनेबा माइखौथ' जों माबायदि गाइयो जों नोंथांआबो मिनथिखागौ बिदिनो गाइयै गाइयै गायना फोजोबजोबबाय फोजोबजोबनानै जोंहा बर'नि गेजेराव मा मा दङ जांख्रा होननाय दङ जोंहा ओ माइ गायखांनानै जोङो द' जोंनि बर'फ्राथ' माइखौ जोंहा गोबां गाइयो बा गोदोनि दिनावहाय ओ गोदोनि आजै आजौमोननि दि जेनबा ओ जोंनि न'खराव गोबां हा दंमोन जेनबा बेव मा जायो जोंना दाहोना रुवाथियाबो साथाम साब्रै जाखायो ओ साथाम दाहोना साथाम रुवाथि बिदि जाखायो मानो होनना बुंब्ला बै समाव उम जोबोद ओ बर'फोरा गोबां हा‌ बिघा बिघा हा दंमोन। जायखौ जोङो गायबाबो गायख'नो हायामोन दा जों बे माइखौ गायनो थाखाय जोंनि दाहोना रुवाथिफोरा मास मोननै मास मोननै गाहाम ओरैबायदि गायनांगौ मास मोनसे गाहाम ओरैबायदि गायनांगौ जायो। गायबाबो जोबा गायबाबो जोबा दा बैयाव मा जायो जेन'बा ओ खामला मुजिरा बिदि मावफाग्रा न' खाथिनि मदद एबा दा-दाहोना रुवाथि बिसोर मेंग्लिजोबोमोन आरो दा बै मेंनायखौ जोङो मा खालामो बावगारहोनो थाखाय जोंहा मोनसे दुब्लि गेजेराव दुब्लियावनो मोनसे फोरबो बायदि फालिनाय जायो जायखौ‌ जोङो नांगोल जांख्रा होनो। दा बे नांगोल जांख्राया मारै जायो होनबा ओ जेब्ला जोङो माइखौ गायखांगोन बा जोंहा ओ दब्लायसे दब्लायनै दोननानै जोङो बेखौ नांगाल जाख्रा जानो थाखाय दोनो नांगाल जाख्राखौ मारै जायो होनना बुङोब्ला उम दा जोङो जेन'बा माइया ओ जोबसै जोबनानै ओ माइ गायखांनाया जोबसै जोबनानै मा जायो जेन'बा दब्लायसे दब्लायनै थायोबा जों बै दब्लायसे दब्लायनैखौ जांख्रा जानो थाखाय दोनबोयोना बेव दाहोना रुवाथिफोरा थांनानै जेन'बा जांख्रा जा जांख्रा जागोन दिनखालि थांनानै मा खालामो जेन'बा खुसि रंजा खुसि बिसोरो गावसोर दाहोना रुवा थि ज' ज' ओमफाय न' न' खाथिनि गायफाग्राफोर बा खामलाफोर ओ बिसोरो मारै खाम मा खालामो ओ हाब्रुफोरजों सारलायनाय गेले लायनाय बिबदिनो हाब्रुआव नाख्लायलायनाय बा दैजों सारलायनाय ओ बेफोरबायदि जान बेफोरबायदि रंजायो आरो। बेबायदिनो बेयाव गावसिनि मेंनायखौ मास मोनसे मोननै माइ गायनायनि मेंनायखौ होगारनो होखारनो थाखाय बिसोरो बेयाव मा खालामो ओ गावसिनि दुखु दाहा मेंनायफोरखौ बावगार नानै बे नांगाल जांख्रानि गेजेरजों बिसोरो बे माइ गायनायनि दुखु दाहाखौ हगार हरो आरो बेबायदिनो बेयो दुब्लिबारियावल' जोबा नां-नांगाल जांख्राया। बिनि उनाव बिसोरो न'आवबो रंजाफैबावो मानो होनना बुङोब्ला माइ गायखांनायनि उनाव बिस बिसांमोना ओ माखासे ओ जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ खालामफैयो। न'आव मारै होनना बुङोब्ला बै समाव जोंना बर'फोरनि गेजेराव नांगाल जांख्रायाव जोंहा मा थायो ओ हांसोजों खुमब्राजों बे ओंख्रिआ था थाथारो आरो दा बिसोरो बेखौ ओ हांसोजों खुमब्राजों जों ओंखाम जाफैयो अमा बेदराथ' था खायो आरो बिदिनो ओ माखासे जौ गोरान जौ गिसि ओ बिदि बिदि लोंनानै बिथांमोना बै मास मोनसेनि बा मास मोननैनि दुखु दाहा ओ बेफोरखौ बावगारहोनो थाखाय बिथांमोना ओ गावसिनि दुखु दाहाखौ बावगारजोबनानै नांगाल जांख्राखौ फालियो।